औ औ।
औ खोनाखादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
औ नंगौ। दा आङो बे समाव नोंथांजों मोनसे गोनांथार आयदानि सायाव सावरायनो होननानै जादोंमोन। नोंथाङा बे समाव ओरैनो दङ ने?
औ दङ।
औ अब्ला जोबोद मोजां। बिदिब्ला जोंनि सावरायनो गोनां आयदायानो जाहैबाय, माने बर'फोरनि जिउ खांनाय राहा। नङा होमबा नोंथां? औ। दा जों बेखौ लानानैनो बर'फ्रा माबायदि जिउ खाङो बेनि सोमोन्दै सावरायगोन। आरो जों मिथिनो मिथिनो नाजागोन नङा होमबा नोंथां? दा आङो गिबियाव नोंथांखौनो माबायदि जिउ खुङोमोन बेनि बागै फोरमायहरग्रोनो थाखाय खावलायनो हरनाय थाबाय। दा उनाव खाबु मोनोब्ला आंबो बिनि माखा माखासे मिथिनायफोरखौ नोंथांनो फोरमायगोन।
औ नंगौ। जोंहा बर' सुबुंफोरा जिउ खुंनायाव जोबोर गोब्राब बा खस्थ' खालामनानैब्लाबो जिउ खुङो। मानो होनना बुङोब्ला जोंनि ओ जिउ खुंनाय राहा लामाखौथ' जोङो जेरैखि जायाबाबो जिउखौ खुंलांनो थाखाय जों राहाखौ लाखानांगोन। मानो होनना बुङोब्ला, गंसे न'खरखौ सामलायलांनो थाखाय माबा मोनसे नङा माबा मोनसे राहाखौ जों लाथारनांगोन आरो। बिब्दिनो जिउ खुंनाय राहाया जाहैबाय जेरै आबाद मावनानैबो जिउखौ खुंलांनो हायो आरो बिदिनो बायदिसिना खामानिफोरखौ बा बायदिसिना कम्पानिफोराव खामानिफोर मावनानैबो जिउखौ खुंलांनो हायो आरो नोंथां। बिदिनो जोंहा ओ हा गोनां बा बिदिनो आबाद मावग्राफोराल'सो बेबायदि जिउखौ खुंलांनो हा आबादजों नाथायबा हले ओ गुबुन फारसेथिं गोबां सुबुंफोरनानो बेबायदि आबाद फोथार बा आबाद मावा। बिसोरो जिउ खुंनो थाखाय गाव गावनि न'खरखौ सामलायनो थाखाय बिसोरो गुबुनाव हाजिरा खामला मावनानै न'खरखौ सालायलांनो गोनां जायो। बिदिनो ओ मोजां सोलोंथाइ लानानै बा माबा मोनसे सोलोंथाइआव आखा फाखा बा गोरों जानानैबो ओ सरखारनिफ्राय साख्रि मोननो हायोब्ला बेयाव जिउ खुंनाय राहा लामाया एसे गोरलैसिन बा मोजांसिन जायो आरो। मानो होनना बुङोब्ला सासे फोरोंगिरि जायोब्ला बेयावथ' बिसोरो मासाव बेथनखौ मोनखायो बे बेथनजों न'खर सालायलांनो बिसोरहा मोजांसिन जायो आरो नोंथां।
ओ बिदिनो जिउ खुंनाय राहायावथ' न'खर गंसेयाव जोंनि बिफा बा बिमाया गोनांथार जायो बिसोरनो बिसोरो ओ गथ'फोरखौ फेदेरनो बा सोलोंथाइ होनो थाखाय बिफाया ओ बेबायदि बेफोर गथ'फोरनि जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय गासैबो दायथ'खौ लानांगौ जायो आरो नोंथां नोंथाङाबो जुदि ओ बे जिउ खुंनाय राहा लामाया माबाददि बेनि सोमोन्दै फोरमायोब्ला मोजां जागौमोन। हेल'
औ हेल' औ खोनादों नोंथां। नोंगौ नोंथाङा बे गुसुं समनि गेजेराव माखासे जिउ खुंनाय राहानि बागै फोरमायबाय दा बेजों लोगोसे जोङो मोननो हाबावो खुंनाय राहायाव माने जाय जे खामानिखौ जोङो समाजनि मोजां खामानि मावनानै जों जिउ खांनो गोनां जायो नङा होमब नोंथाम जेराव जोंनि समाजाव गाज्रि खामानि मावनायफोरखौ जों जायगा होआ मोजां मोना बेनिखायनो जों बयबो हानाय मानिे मोजां खामानि मावनानै जों समाजाव थांनानै थ थायो जिउ खुङो आरोा दा बेनि थाखायनो बर' समाजावबो बेबायदिनो माने मोजां जेरै आबाद मावनायनि गेजेरजोंनो जोङो गाहायै मोननो हायो बर' समाजाव। दा आबादा बोथोरजों लोगोसे मावनाय जायो
औ नंगौ
दैज्लां बोथोराव जेरै माइ गायनाय बेजों लोगोसे फाथो सिबिं सबाय बेफोरबायदि आबाद बेखौ मावनानैनो बर'फोरा ओरांखौ आरजिनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेनिफ्राय जों आरो गोजां बोथोर समाव गोजां बोथोरनि आबाद जेरै जोङो गोजां बोथोराव गाहाय मा होनो बेसर बेसर फोनै मोननो हायो जोङो जुखाम बिदिनो गोबां माने बोथोरनि आबादफोरखौ मावनानै जों रां आरजियो दा बेहाय जोंहा गोबां खस्थ' जायो नोंगौ आबाद मावनायाव आरो जोंहा बोथोरनिबो सायाव सोनारनांगौ जायो मानो होनोबा जोंहा आथिखालाव बुंनो थाङोब्ला दासिमबो जोंनि थानाय बर'फोरनि जायगायाव नांगौबायदि ओ आबादाव दैनि जगायनायनि राहाखौ जों मोननो थाङा
औ नंगौ
माखासे बान्दो दैखोनायनि गेजेरजोंसो बोनदोआबो माने बोसोरावनो खेब नै खेबथाम दै लायनो गोनां जायो माब्लाबा बाना जाबानो बायो। आरो फिन थिखोननानै लायफिननो गोनां जायो दा बेफोराव गोबां खस्थ' मोनो आरो जोंनि आबादारि बिथांमोनहा आरो आबाद मावग्राफोराबो मानो होनोबा जोंहा नांगौबायदि जोंनि ओनसोलाव दासिमबो सुइस गेट बा केनेल दंग' खालामनानै लानाय जाजोबाखै मोजाङै बेफोरबायदि सुबिदा मोनैयाव आबादारि बिथांमोनहा ओ समा माने गोबां माने थांगारो आरो ना बेफोरबायदि खामानिखौ मावबाय थानायनि गेजेराव दा बर'फोरनि समाजाव बिदिनो जिउ खांनाय राहाया आबादजों थाबाय आरो सोरबाया ओ फालांगि खालामो आथिखालाव फा फालांगि खालामनायजोंबो जिउ खांनो हायो मानो होनोबा जों गुबुन ओ हारिनि मानसिफोरखौ नायोब्ला बिथांमोना प्राय फालांगि बेफोरखौनो खालामनानै जों जानायखौ नुनो मोनो बेनिखायनो जोंनि आथि खालनि बर'फोराबो जेरै बर' बिमाफोरा फ्राय ओ न'आव जानो आग्लायनाय जेरै मैगं थाइगं नङा होमबा नोंथां बेफोरखौनो माने बाजाराव लाबोनानै फानफैयो जेरै दाउ
अ
अमा ओ मेगं मेगं थाइगं बेफोरखौ जोङो सानफ्रामबो माने फानफैनायनि गेजेरजों ओ फालांगि बायदि गामियाव बायसननानै सहराव फानफैनाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो आरो गामिनि हाथायावबो जों बेफोरबायदि मैगं आरिखौ फाननानै रां बुथुमनानै ओ गावनि फिसाजो बा फिसाज्लाफोरनि फरायनायाव होनो गोनां रांफोरखौ जों हरदों आरोना नोंथां दा बेनिफ्रायनो समजों लोगोसे जोंनि आथिखालनि लाइमोनफोराबो ओ बेफोर नि गेजेरजोंब्लाबो फरायनानै आथिखालाव रोंनायलाय दा गावबा गाव खामानिफोरखौ जोङो गुबुन गुबुन राहायै मावनायखौ नुनो मोनदों जेरै जोङो ओ सरखारि साख्रि खालामनानै ओ जिउ खुंनाय बर'फोरनि गेजेरावबो आरो बिथांमोन आरो जों मोननो हाबावो जेरै ओ हिन्जावफोरनि बेलायावबो आरोना सोरबा बिउटि पार्लार होनानै बा सोरबाया सि जोम फाननानै
अ
बेबायदिनो जोंनो माने बर'फोरनि न'खरखौ हौवाफोराबो होन जावफ्राबो समान समानै माने खामानि मावनानै आथिखालाव जिउ खांगासिनो होननानै बुंनांगोन आरो नोंथां।
औ औ औ
दा नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हाबावगोन आरो
औ औ हागोन ओ जेरैहाय जोंनि बर' आइजोफोरा गासै खामानि फोरावनो आखा फाखा बिसोरो ओ गावनि फिसाय बा गावनि हौवाखौल' नेनानै थाया मानो होनना बुङोब्ला जिउ खुंनाय राहा लामायाव ओ बेबायदि नेबाय थायोब्ला बे खासेनिल' आरजिनायजों ओ जानांगौ होननानै नेबाय थायोब्ला जानाय नङा बिदिनो बिनिखायनो बिसोरो ओ गावबो नि गाव गावबो जोबोर खस्थ' खालामो जेरैहाय सोरहाबा हिसान दानानै गोबां रोखोमनि हिसान दानानै दख'ना जोमबा गामसाफोरखौ फाननाय जायो। बेयावबो रां मोनो बे रांज जोंनो बिसोरो न'खराव मदद खालामो आरो सोरहाबा बिदिनो दाउ अमा गासैबो ओ जुनारखौनो मासेबाबो मानैबाबो न'आव फिसिनानै बिसोरो मा बे रांजोंनो ओ न'खर सालायनायाव बेबो हेफाजाब होबाय आरो बिदिनो गोबां रोखोमै दंबावो जेरैहाय ओ सोरबाफोरथ' सि दानाय अयभिंफोराव थांनानै सि दाहैयो। ओ बिदिनो बे मोननाय बेथनफोरजोंनो गथ' गथायनि गाननाय जोमनाय बा ज जानाय लोंनाय फरायनायाव एसेब्लाबो मदद होयो आरो। बिसोरो दाथ' दैज्लां बोथोर बे दैज्लां बोथोराव बिसोरो ओरैनो जनानै थाया सोरहानावबा माइफोर गायनो हाजिरा नां गौ जायोब्ला बेफोरावबो बिसोरो माइ हाजिरा गायनानै बिदिनो ओ गोबां रोखोमनि रां आरजिनानै ओ सहाय खालामो आरो नोंथां। आ बिदिनो बिसोरो आ आरोबाव दंबावो जेरै ओ बायदिसिना कम्पानिफोर वबो जों बांसिन थांनायखौ नुनो मोनो खायसे आइजोफोरा थांनानै न'खरावबो हेफाजाब खालामो आरो। बिदिनो जिउ खुंनाय राहा लामायाव हेफाजाब होलायनायखौ जों नुनो मोनो आरो औ।
दा बेनो नंगौ नोंथाङा जाबायदि फोरमायदों बेयो गासैबो। बे जोंनि मोगथां संसार जानायाव सोलिनाय नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ दा बर'फ्राबो माने गुबुन हारिफ्रा जेरै माने खामानि मावनो सोलोंदों आथिखालाव बर'फोराबो बेबायदिनो सोलोंगासिनो बुंनांगोन मानो होनबा आथिखालाव जों दाबायदि गरम बोथोरावबो ओ गुबुन जायगानि ओमफ्राय जेरै खुसि लााबोनानै लामानि बिफां सायाव बा बबेबा हाथाइनि साखाथि मोजां जायगाफोराव थानानै खुसेर बिदै ओ फानानायफोरखौ नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां? दा बेबो मोनसे रांखान्थियारि बिथिङाव माने मोनसे ओ जौगानायनि लामा जेराव
औ
जोङो बयबो बेफोरबायदि मोजां बुस्थुखौ लोङो नालाय दा बेफोरो गाज्रि बुस्थु नङा बेफोर मोनसे समाजनि मोजां खामानि मावनाय होननानैबो बुंनानै लानो हायो आरो गोथां।
औ नंगौ औ नोंथां जोंना समा जाबाय।
औ नंगौ होमब्ला दे नोंथां?
औ
बे समाव जों लाखिथ'नि नङा होमबा
औ औ नंगौ
औ दे